औ हेल' नोंथांनिसिम औ नोंथांसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय औ नोंथाङा फ्रिनो दङ ना।
औ नोंथां आं दा ओरैनो दं दे।
औ अब्ला आं नोंथांजों माने मोननसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो ना। हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ औ बिदिब्ला आङो सावरायलांनोसै जेनेबा दाउ अमा बोरमा जेनेबा बेफोरखौ माबोरै फिसिनाय जायो बिदिनो दाउ अमा बोरमा मोसौ। बेफोरखौ माने बोरै फिसिनानै बा बोरै मुलाम्फा मोननो हायो बा बेखौ माने न'खर संसार सामलायलांनायाव बोरै हाय माने एसेब्लाबो मदद मोननो हायो बेखौ फिसिनानै। आं बेनि सोमोदै एसे सुंद'यै नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों।
औ नोंथां औ नोंथां हागोन दे।
औ औ बिदिब्ला आङो एसे सुंद'यै बुंलांनोसै नोंथाङा नोंथां खोनासंलांदो।
औ।
औ जोंहा गिबियावनो दाउ अमा फिसिनाय बा बोरमा फिसिनाय बुङोब्ला जोंहा बेयो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि मोनसे नेमखान्थि। एखायनो बेखौ जोङो फिसिनानैनो जोंनि आबै आबौ मोना माने गोबां रायजो जाबोबाय आरो नोंथां। बे माने गोबां बिबांनि मदद होयो आरोना न'खर सामलायलांनायाव गोरलै।
औ औ औ।
हमना ला जोंहा मोसौ मोसा फिसिनाया मोसौ मोसा फिसिब्ला जोंहा मोसौखौ फिसिनायाव जोंहा माने जेबो बेसेबां माने खामानि बा गोब्राब माने खस्थ नङा आरोना मोसौ फिसिनाया नोंथां। जेब्ला नोंथाङा खम बिबांनि मोसौ फिसियो जेनेब्ला। जेनेबा खम बिबां मोसौ फिसियोब्ला नोंथाङा जेनेबा मोसौ मा जेनेबा माब्रै माबा मोसौ फिसियोब्ला नोंथाङा मा खालामनो हायो। बे मोसौखौ जेनेबा हमनानै ला नोंथांनि गामिनि बा दुब्लि बा फोथार बे खाथियावनो हगारनानै होनानै नोंथाङा। मा खालामनो हायो गांसो जानो थाखाय बा आदार जानो थाखाय हगारनानै होनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बिदि हगारनानै होयोब्ला बि माने बे न'नि मोसौआ माने बे दुब्लि बा लांदां फोथारावनो थांनानै गांसो जानानै जेनेबा हमनानै ला बे मोसौआथ' माने न'खौ सिनायखायो नालाय न'आव थानाय मोसौआ थिग बेदिनो बे मोसौफोरा जेनेबा न'आव फैफिनो आरोना बिदिनो हमनानै ला जेनेबा बे मोसौफोरखौ फिसि नोंथाङा मोसौनिफ्राय मा मुलाम्फा मोननो हायो जेरै नोंथाङा मोसौ गायनिफ्राय मा खालामनो हायो नोंथाङा मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेर जायखौ जोङो साहा फुदुंनानै लोङो माने बे गाइखेरखौ नोंथाङा बे मोसौ फिसिनानै गोरलैयैनो न'आवनो बेसेन नाङि माने बे गाइखेरखौ नोंथाङा मोसौनिफ्राय मोननो हायो आरोना जेनेबा हमना नों नोंथाङा माब्रै माबा मोसौ गाय दङब्ला बे गायखेरखौ नोंथाङा। माने फालांगि खालामनानै बा फाननानै बा नोंथाङा माने माखासे रां ओरैनो आरजिनो हायो आरोना फिसा फिसौ रां गरफा गरनै रां आरजिनो हायो। जाय रांजों नोंथाङा माने न'आव नांगौ जानाय जिनिफोरखौ बा फिसा फिसौ जिनिफोरखौ नोंथाङ गोरैयैनो बायनो हायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनो हायो जेनेबा बे गुस मोसौनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि गोबोरखि मानो होनबा मोसौनि गोबोरखिया ओरैबायदि माने जोंनि थाखाय नांगौ बा बेसेन गोसा बे मोसौनि गोबोरखिया जोंनि थाखाय ओ माने जोबोद गोनांथार आरोना जायफोरा आबाद मावो मानो होनब्ला नोंथाङा जाय फोर आबाद मावो जेनेबा नोंथाङा हमनानै ला न'आव बिदिनो फिसा फिसौ बानलु आबाद जेनेबा कबि आबाद आलु बिदिनो गोबां माने फिसा फिसौ आबाद जायफोरखौ नोंथाङा न'खराव मावनानै। न'निफ्रायनो मोननो हायो आरो ना बे आबाद मावनायफोराव नोंथाङा मा खालामनो हायो बे मोसौनिफ्राय। जिखिनि ओंखारनाय जि बे मोसौ खिनाय खि गोबोरखि बेखौ नोंथाङा हासार महरै बा बाहायनो हायो आरोना बे मानोना बे मोसौनि खिया ओरैबायदि मोजां हासाराव माने नोंथाङा बेखौ। गुबुन बाजारनि गलानिफ्राय बायनानै लाबोनाय जेबो गोनांथि गैया आरोना मानो होनबा बे मोसौआ माने गांसो जायो नालाय बे गांसोआ माने मोसौनि उदैनिफ्राय माने मोनसे हासार महरै माने ओंखारबोयो आरो ना। थिग बेबायदिनो नोंथाङा बे मोसौनि खौबो हासार महरै बाहायनो हायो आरोना जेनेबा हमनानै ला गोदोनि दिना मोस हालुवा थायोमोन नालाय नोंथां मोसौ हालुव जों मा खालामनाय जायोमोन। गोदोनि दिनावथ' मोसौ हालुवाजोंसो हालौवनाय जायोमोन नालाय नोंथां। जेनेबा दानि दिनावथ' माने गोबां ट्रेक्टरफोर ओंखारबाय नालाय आबाद थिलि हालेौनो नाथाय गोदोनि दिनाव मा खालामनाय जायोमोन बिदिनो मोसौफोरजोंसो हालौवनाय जायोना मोसौ हालुवाफोरजोंसो बेकबायदिनो नोंथाङा जेनेबा मोसौनिफ्राय गाइखेर फाननानै बिदिनो मोसौखौ नांगौ जायोब्ला फाननानै मोसौखौ बिमाफोरखौबा दामब्राफोरखौ फाननानै नोंथाङा मा खालामनो हायो बिदिनो गोबां न'खराव फिसा फिसौ जेनेबा गरफा गरनै रां आरजिनानै नखरखौ सामायांनो हायो आरो ना नोंथां। बिनि उनाव फैयो माखासे जेनेबा जों हमना ला अमाफोर अमाफोरखौ फिसिनानैबो नोंथाङा माखासे गोबां बिबांनि रां खामायनो हायो जेरै हमनानै ला नोङो अमा फिसिनानै बेनिफ्राय जेनेबा अमाखौ हमना ला नोंथाङा मोनसे अमा फिसिनो थाखाय मोनसे न'नि गोनांथि जायो बे न'आव ओ‌ अमाखौ दोन्नानै माखासे माने आदारफोरनि गोनांथि जैयो बे आदारखौ नोंथाङा गुन्दै बा बिदिनो दानाफोर बायनानै नोंथाङा बे अमाखौ फिसिनो हायो आरो ना नोंथाङा बे अमाखौ। खौ नोंथाङा मा खालामनो हायो बाजार सखलाफ्रावबो माने बेदर हिसै माने फाननानैबो नोंथाङा रां खामायनो हायो। नङाब्ला नोंथाङा बे अमाखौ माने। गोबां बिबांनि फिसिनानै बा अमाफोरखौ फिसा फिसा अमा फिसाबो बायो नालाय मानसिफोरा बे अमा फिसाखौबो नोंथाङा फाननानै रां आरजिनो हायो नङाब्ला नोंथाङा अमाखौ। गिदिर गिदिर जोबोद गेदिर गेदेर फिसिनो नोंथाङा मासे अमानायावनो नैजि रोजा बा जिबा रोजा मोननो हायो। बेखौ नोंथाङा फिसिनानै माने बाजारफ्राव फाननानै जिखिनि न'नि नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौ मा खालामनो हायो न'आव बायनानै लाबोनानै नोंथाङा माने गोबां हेफाजाब मोननो हायो आरो ना नोंथां। बिदिनो हमनानै ला नोंथाङा माखासे दंबावो आरो जेरै हमनानै ला बिदिनो। बोरमा फिनाय बुंब्लाथ' मिथिखायो होमबा नोंथाङा।
ओइ
जों बोरमाखौबो माने गोरलैयैनो फिसिनो हायो आरो ना नोंथां जेनेबा जोङो मानो होनबा बोरमा बा मोसौ बेफोरखौ जोङो माने नोंथाङा दाना बा बिदि गांसोफोर हानानै बा बायना लाबोनानै जोङो बेखौ माने जाहोनायनि जेबो गोनांथि गैया आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो मा खालाम हायो बैफोर जिरादफोरखौ जोङो न'आव फिसिनानैनो गोबां माने आं रां आरजिनानै न'खरखौ सामलायलांनायाव एसेबाबो हेफाजाब होयो आरो आर ना जेरै बोरमाफोरखौबो नोंथाङा हमनानै ला बा दर' होनानै बा हगारनानै न'नि लांदां फोथारफ्रावनो बेखौ माने खानानै हगारनानै आरो नोंथाङा फिसिनो हायो आरोना बेनिफ्राय नोंथाङा माने बे बोरमानिथ' नोंथाङा बोरानिफ्रायथ' नोंथाङा गाइखेरखौ मोननाय जाया नालाय बोरमानिफ्राय गाइखेर जों फ्राय लोङानो जों बेनिखायनो मा खालामनो हायो बे बोरमाखौ जोङो फाननानै बा जों बोरमाखौ बेदर खालामना फाननानै बा जों गथायैनो फाननानै बे बोरमानिफ्राय जोङो मा मोननो हायो गरफा गरनै माने जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो बोरमा मो सौ बिदिनो फसिनानै जोङो जोंनि नखरखौ सामलायलांनो हायो आरो ना नोंथां एसेब्लाबो नोंथाङाबो बेफोरनि सो सोमोन्दै एसे माबाफोर फिसिनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां सोमोन्दै
औ नोंथां आं दा नोंथांनो ओ मोननै आय दानि ओ सायाव आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बयनिबो न'खराव ना फुख्रि आरो दाउ थायो दा जोंहा बेखौ बुंनो थाङोबा गोदोनिफ्रायनो फिसिबोबाय थायो आरो दा बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिया दाउ फिसिनाय बा अमा फिसिनायाव जोबोर आखा फाखा दा बेनि थाखायनो आं नों थांनो ओ दाउ बा नानि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि दा जोंहा जोंनि ओ न'खरफ्रोमबो न'खरावनो फुख्रि थायो दा बेयो जोंहा ओ सोरनियाबा ओ बा फुट बा द' फुट बेफोरबायदि जायो आरो जायो जोंनि थाखाय ओ ओ ना फिसिनो थाखाय थोजासे आरो बेनि था खायनो जोङो ओ बेयाव ना फिसिनो थाखाय जोङो बेयो थोजासे जानायलाय बेयाव जेब्ला अखानि दैया थायो अब्ला जोंङो बे खौ जोंङो गिबियावनो जोङो बिनि दैखौ नायबिजिरग्रोनांगोन नोंथां नायबिजिरनायनि उनावसो जोंहा मा खमि दं बा माबा मोनसे बेक्टेरियाजों ओ बुंफबनाय जानो हागौ बेनि थाखायनो जोङो बेयाव ओ लोगो लोगो दै जानाय लोगो लोगोनो जोङो ना फिसा होआलासिनो बा ना फुवान हगारालासिनो जोंङो बेयाव जों बिनि दैखौ नायबिजिरग्रोनानै जोङो बेयाव पटास बा सुनै बेफोरबायदि होयोब्लाथाय जोंहा मोजांसिन जायो आरो नोंथां दा बेफोरबायदि होयोब्लाथाय जोंहा नाया ओ बा ना फुवाना थैनायनि ओ लामा गैया बा थैया आरो बेनि थाखायनो जों गिबियावनो दैखौ नायबिजिरग्रोनांगौ नोंथां नायबिजिरग्रोनायनि उनावसो जोंङो ना फुवानखौ होननांगौ दा आंङो नों नोंथांनो फुख्रिया बेसेबां गोथौ जानांगौ आं नोंनो बिथां माबा बिनि सोमोन्दैबो आं नों नोंथांनो फोरमायगोन मानो होनोब्ला जोंहा ओ साननि बिदुंनि गोनांथि जायो नानोबो एसे साननि बिदुंखौ एसे नांहोनांगौ अब्लासो जोंनि नाया ओ महर महरफोरा मोजां जायो आरो थाब देरो आरो बे ओ जोंनि फुख्रिफोरा जोंहा द' फुट बा बा फुटा जाथारनांगौ आरो बेनि गोथौसिन जानो नाङा आरो बाराद्राय गोथौब्लाथाय जोंहा नाफोरनियाव बिदुङा नांस'हैया आरो सिङाव ओ, गुसुयैनो थाबाय थाय दैया बेबायदि जानायनि थाखाय जोंहा नाफोरा मोजांहाय साइस दं आरो देरनो नागिरा आरो बेनि थाखायनो जोङो फुख्रिखौ बाराद्राय गोथौ खालामनो नाङा आरो। दा बेनि उनाव जोंहा फैगोन जोंङो ना फुवानखौ जेब्ला होगोन अब्ला जोंङो जों बिसोरखौ ओ खेबसेनो मोनसेल' महरनि बा मोनसेल' जादनि नाखौ होनो नांङा आरो नोंथां। दा हमनानै ला जोंङो रौ मेरगा कमलकात बेबायदिनो गोबां ना दं जापान बेबायदिनो ग्रास काट बेफोरबायदि आरो दा नोंथांङा बेनि गेजेराव जेरावनो बयखौबो नाखौ एसे एसे एसे बिबांनि मिलायनानै फख्रिया बेसेबां गिदिर बेबायदिनो बयखौबो नाखौ एसे एसे मिलायनानै होनो नांगौ आरो बे फुख्रियाव जोंङो मोनसेल' ना होयोब्ला? दाय जोंहा माखासे जेनेबा हमनानै ला नोंथाङा नोंथांनि फुख्रियाव जुदि जिं जिं हाग्रा बायदिसिना दंबाथाय बै हाग्राफोरखौ जाहोनो थाखाय जानो थाखाय नोंथाङा ग्रास गटना ब्रेकेट बेफोरो जायो नालाय नोंथां बेनि थाखायनो बै बे नाखौ फिसिनाया जोंहा मोजां आरो बफोर स जाबाय आरो लोगोसे नोंनि फख्रियाव नायाबो देरबाय बेफोरबादि आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा एसे एसे बिबांनि होनानै जोंङो जेसेबां होथावथाव बे फुख्रियाव बेखौ हिसाब लानानै जोङो नाखौ होनो नांगौ आरो दा बुंनो थाङोबा जोंहा नाखौ माबोरै फिसियोबा मा आदार जाहोयो दा जोङो। ओरैनोथ' जों गामि जायगायाव बा नखर नखरफोरनि फख्रियाव जोङो ओरैनो जोङो बेफोरबादि जेबो आदार होनाय जाया
दा बुंनो थाङोब्ला जोङो गुन्दै आरो बै बेसर जा सेबखांनाय बा फेरेदखांनाय जा बेनि फेरेद खोन्दा जा साबा बेखौसो जों गारनानै होयो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोंहा बेफोरजों थोजासे नङा आरो जोंनि ओ नाफोरा खम समावनो बेफोर देरनायखौ जों मोननाय नोङा बा थाब मुलाम्फाखौ जों मोननाय नङा बेनि थाखायनो जोङो बेखौ थाब मुलाम्फा खालामनो थाखाय बा जोङो ओ जोंनि जिउ खांनायाव बा एसे एनै रां खरसा बा हेफाजाब होनो थाखाय जोङो बेखौ एसे थाब फेदेरनांगोन जों बेनि थाखायनो जोङो दाना जाहोनांगौ नानि दाना बैफोरबायदि नानि दानाखौ जाहोयोबा। थाय जोंहा बैफोरो नानि दानाफोराव गोबां प्रटिन थानायलाय बैफोर नाफोरा गोबां खम समनि गेजेरावनो जोंहा गोबां देरो आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा से बोसोर नै बोसोर गाहाम दोनोब्लासो जोंहा थाम केजि गाहाम जानाय नाखौ मोननो हायो। दा से बोसोरफोरावनो बा द' दानफोरावनो जोंहा ओ बैफोरबायदि देरनाय देरहोनो हानाय ओ गोहो थानांगोन बा आदारजों आदार होनो नांगोन आरो। दा बेनि उनाव जोङो। जुदि फख्रिया नोंनिया गिदिरब्ला बा जोंनिया गिदिरब्ला बै बेयाव जोङो फुवानबो बानायनो हायो फुवान बानायनानै जों फाननो हायो दा गिबियावनो फुवानखौ बोरै बानायनांगौ होनोब्लाथाय जोंहा जो जोलाखौ नायग्रोनानै जोङो जो जोखौ ओ बासिनानै जोङो मोनसे जा फुवान बानायग्रा इनजेकसन जों बेखौ ओ बेखौ थुनो नांगौ आरो थुनानै जोङो बेखौ एक्सट्रा दोननो नांगौ मानोना जोला बायदिसिना जों दोनजाबनो नाङा आरो बिदिनो एक्सट्रा दोननानै जोङो बेनिफ्राय बिदै ओंखार होनांगौ बिदै ओंखार होखांनायनि उनावनो जोङो बै ना बिमा जा बि बिखौ जोङो बाहेराव हगार हरफिननांगौ आरो जा फख्रियाव होफिननांगौ ओमफ्राय जोङो बेखौ मुस्रि सिङाव दोननो नांगोन आरो जा बे ओ जा जोंनि जिखिनि ओ फुवान हगारनाय बा बि दै हगारनाय बेखौ मुथ्रिनि सिङाव दोननांगोन बेयो बे बिदिनो लासै लासै देरबोबाय थागोन जोंहा बे ना फिसा गोरलै गोरलैनो जोंहा मा आदार होनांगौ होनोब्लाथाय जोङो दाउदै होनो नांगौ आरो दाउदै। जोङो दाउदै गोथांखौ बेबायदिनो देफायनानै होनो नांगौ आरो। देफायनानै होयोबा बिसोरो बेखौनो जानानै देरो आरो नोंथां बेबायदिनो एसे देर बा देर देरै देरै बेबायदिनो दान बा थाम दान बा ब्रै दान बेबायदियाव फानजानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।